हेलौ औ खोनादोंना नोंथां नोंथाङा दा ओरैनो दं ना
औ नोंथां ओरैनो दङ
औ माने नोंथाङा ओरैनो दंब्ला आङो बिदिनो जों फरायनानै मा मा साख्रिफोरखौ मोननो हायो बा मा मा साख्रिफोर मावनो हायो बोरै बोरै फरायोब्ला मोननो हायो आं बेफोरखौ सावरायनो सान साननानै नोंथांनाव फन हरनाय जादोंमोन आरो नोंथाङा फ्रि दंबा सोलाबगोन ना रायलायनो
नोंथां ओ
अब्ला नोंथाङा एसे बुंना होग्रोदो नामा
औ सोलोंथाइ लानानैथ जोङो गोबां रोखोमनि साख्रि मावनो हायो जेरैहाय ओ सासे फोरोंगिरि जानो हायो बेनिफ्राय डक्टर जानाय हायो देहा फाहामगिरि जायखौनोखि आरो माखासे इन्जिनियार जानो हायो बिदिनो गोबां रोखोमनि जोङो जिउ लामा सायखनानै लानो हायो आरो
औ नंगौ
बेबायदिनो आङो नों थांनो मोनसे फरायनानै सोलोंथाइ लानानै साख्रि मावनाय ओ सासे फोरोंगिरि जानाय बिनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो होननानै आङो सानदों
औ फोरमायजागोन
जोङो मोनदांनो हायो जे फोरोंगिरिया। बयनिख्रुइबो। मोनसे मोजांसिन खामानि होननानै माने मान गोनांसिन खामानि होननानै आरो मानो होनोब्ला सासे फोरोंगिरिया सासे फरायसा एबा गुबुन सासे सुबुंखौ आसि थुयै थुयै। फोरोंनानै मोनसे मोजां लामथिं थांनायनि दिथा होनाय जायो। अब्ला बेयो मोनसे मान गोनां। ओं। मोनसे खामानि आरो अब्ला बियो थाखो लायै थाखो। गुबुन गुबुन जायो। जेरैहाय फरायसालिनि बिनि साख्रिखौ मोननो थाखाय जोङो गुबुन डिग्रि एबा सोलोंथाइ लानांगौ जायो आरो बिनिफ्राय कलेज लेभेलनि साख्रिखौ मोननो। थाखाय जोंहा गुबुन रोखोमनि सोलोंथाइ लानो गोनां जायो दा बेबायदिनो आङो मोनसे गुदि फरायसालि आरो एम मि गेजेर फरायसालि बेवहाय सासे फोरोंगिरि साख्रि। मोननो थाखाय मा मा खालामनांगौ बेखौ आङो फोरमायग्रोनोसै। औ गिबियाव जोङो। बे गुदि फरायसालि एबा एम मि स्कुलनि फोरोंगिरि जानो थाखाय जोङो। ओइच एस खौ उथ्रिनांगौ बेवहाय खमैब्लाबो बाजि नङाब्ला बाजिबा जौखोन्दो मोननो नांगौ आरो। बेनिफ्राय। जोङो मोनसे कर्स लानांगौ जायो बेनि मुङानो जाहैदों दिलेड। जायनिखि नै बोसोरनि कर्स आरो बेखौ जोङो कमप्लिट खालामखांनायनि उनाव टेट होनो हायो टेट आनजादखौ होनो हायो आरो जेब्ला बेयाव जोङो उथ्रिसार जागोन अब्ला इन्टारभिउ होनानै जोङो नैबेयावबो। सेलेक्ट जायोबोब्ला नैबे गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरि जाहैनो हायो। आरो। बेनिफ्राय जोङो। गेजेर फरायसालिनियाबो नैबे एखे रोखोमावनो जायो आरो बेनिफ्राय हाइ स्कुल जायखौनोखि जोङो नाइन टेननिफ्राय हमना लानानै इलेभेन टुवेल्भ बेखौहाय। हाइ स्कुल होननाय जायो अब्ला। बेनि थाखाय मोनसे एसे गिदिरसिन डिग्रिनि गोनांथि जायो बेनो जाहैदों जोङो बिए एबा बि एस सि बिकम बे बेटस ओ- ग्रेजुवेसनखौ खालामनो गोनां जायो आरो। दा बे। खौ खालामखांनायनि उनाव जोङो बिएद होननाय मोनसे डिग्रि दङ। बेखौ खालामनांगौ बेबो नै बोस सोरनिनो। दा बेखौ। कमप्लिट खालाम। खांनायनि उनाव जोङो बै हाइ स्कुलनि थाखाय टेट जिरायनो हायो आरो जेब्ला जों बेवहाय ओ- उथ्रिसार जानो हागोन अब्ला जोङो बै स्कुलनि थाखाय जोङो कुवालिफाइद जायो आरो। ओ-साख्रिखौहाय जोङो मोननो हायो। बेनिफ्राय आरो। ओ-फैबावो जोंहा कलेज लेभेल जायखौनिखि फरायसालिमा गोजौ फरायसालिमा होननानै बुङो। बेनि थाखायबो जोंहा। आरोबाव मोनसे गुबुन डिग्रि लानांगौ जायो ओ- दा बेखौ लानो थाखाय जोङो मास्टार्सखौ कमप्लिट खालामनांगौ जायो मास्टार्सखौ कमप्लिट खालामखांनायनि उनाव जोङो नेट एबा स्लेट। बे आनजादखौ उथ्रिनांगौ जायो जेब्ला जोङो बेवहायो उथ्रिनानै ओ- नेट कवालिफाइद होनजागोन ना, अब्लानिया जोङो बे कलेज लेभेलावहाय - एप्लाइ खालामनो हायो आरो जुदि नोङो इन्टारभिउआव सेलेक्ट जायोब्ला। जोङो बेवहायो ओ- टिचिं जबखौहाय मावनो हासिगोन।
औ
औ बेबायदिनो बे फोरोंगिरि साख्रिखौ मावनो थाखाय गोबां सोलोंथाइखौ लानानै जोङो ओ- फरायसाफोरनो गियान सोलोंथाइ होनो हायो आरो। दा बेबायद दिनो गोबां रोखोमनि साख्रिफोर थायो होननानै आं गिबियावनो बुंखादोंमोन दायो। नोंथांनि फ्राय आङो माबाफोर साख्रिनि सोमोन्दै मिथिनो हागोन ना?
मिथिगौ आं माबानि ओ-ओरैनो इन्जिनियारफोरनि सायाव एसे बुंनि नामा जेनेबा बोरै बोरै फरायो। ब्ला मा फरायोब्ला इन्जिनियार जानो हायो।
जागोन नोंथां नैबे इन्जिनियारा ओ-जोंनि थाखाय जोबोद मैखोम बिहोमा गोनां अब्ला बिनि सोमोन्दै नोंथाङा फोरमायदो।
औ जेनेबा जोङो सासे इन्जिनियार जानोब्ला ओ- बेहाय गोबां गोबां लामाफोर दं आरो जेनेबा जायफोरा थाखा फैसा थाब खामायनो गोसो बिथांमोना जों ओ- डाइरेक्ट माबानिफ्रायनो ओरै- क्लास टेन क्लास टेन फास आवट जानायनि उनाव मोनो बिथांमोना ओ बिदिनो दिप्ल माफोर थायो माखासे जेरै दा जोंनि आसामाव ओ बिदिनो पलिटेकनिक महरै दङ बियो ओमफ्राय ओरै बडलेण्डआव माबा ओ एन आइ टि बे फोरबायदि दङ ओ बेखौ एन आइ टि खौ माने जेनेबा एनआइटि सि आइ टि बेफोरबायदिखौ मोननो थाखाय जोङो ओ माबानांगौ आरो टुवेल्भ लेभेलनि पास आउट जानांगौ जाय बि बिथांमोनहा माने साइन्स स्ट्रिमनिफ्राय पि सि एम लादोंना बे बिथांमोना डाइरेक्ट बिटेकबो खालामनो हायो बा बिदिनो ओ बिदिनो एन आइ टि सि आइ टि आइ आइ टि बेफोरबायदिनि थाखाय इन्ट्रेन्स एगजामफोरखौ होनानै बिथांमोना बेयाव एडमिसनखौ मोननो हायो आरो
औ
इन्ट्रेन्स एकजामा बेयाव ओ ओरैनो एन आइटि ट्रिपोल आइटि बेफोरबायदि बेफोर बुंनो थाङोब्ला एन आइ ओ एन आइ टि त्रिपल आइटि सि आइटि बेफोरबायाददिखौ बुंनो थाङोब्ला ओरैनो जे डाब इ जे डाबल इ मेन्सखौ होबानो जायो बिनि फ्राय उनाव आरो नोङो आइ आइ टि बा बेफोरबायदिनो गिदिर गिदिर कलेज आरोफ्राय बिनि गिदिरसिन कलेजाव मोनबावनो थाङोब्ला बिदियाव ओ जे जे दाबल इ या मोननै रोखोमनि दङ मोनसेया मेन्स दङ मोनसेया एडभान्स दङ बे मोननैखौबो जाय क्लियार खालामनो हागोन माबानिफ्राय ओ साइन्स सिटि साइन्स स्ट्रिमनिफ्राय पिसि एम साबजेक्टजों बिथांमोना बेफोरबायदिनो माने गोबां गिदिर गिदिर जेरै गु हमना ला गुवाहाटी आइ आइ टि बेफोरबायदियाव एडमिसनखौ मोननो हा हागोन आरो ओमफ्राय गुबुन फारसे जाय बिथांमोना दिनै माबाखौ ओ मा होनो टुयेल्भखौ पास खालामथवाखै बा जाय बिथांमोना खालामखांबाय खिन्थु ओ मा होनो साइन्स स्ट्रिमनि फ्राय नङा जों बिदिनो गुबुन गुबुन स्ट्रिमनिफ्राय खालामबाय मोनसे मोनसेखौथ हमनो हाला।
औ।
सासे सुबुङा जेनेबा आरटस बा कमारसनिफ्राय खालामबाय बे बिथाङा ओ दानि समाव बुंनो थाङोब्ला बेफोरबायदिनो बे पलिटेकनिक लेभेलफोरनि थाखाय जेबो इन्ट्रे न्स होनो गोनांथि गैला जोंहा खिन्थु सिगांनि समाव दङमोन खिन्थु दा बेखौ एन इ पि सिलेबास फैनायनिफ्राय बेखौ बोखारना होबाय। दा बे खौ एडमिसन मोननो थाखाय जोंनो बिदिनो क्लास टेन पास जानायानो जथेस्थ। फाइभ ओ क्लासनि फास जाखांनायनि उनाव बेखौ एप्लाइ खालामनानै नोंनि माबाया ओ क्लास टेननि मार्कसआ जि-जेसेबां बिनि सायाव डिपेन्ड खालामनानै नोंनो सिटखौ होनाय जागोन जेनेबा हमना ला नों अबेबा अबेबा कलेजाव थाङोबा बिदिनो अबेबा पलिटेकनिक कलेजाव थाङोबा अबेबायाव दिडिमान्डआ बारा जायो खिन्थु अबेबायाव खम जायो बेफोरबायदिनो नायनानै नोंनो सिटखौ होनाय जायो। बिनि उनावबो नोङो आरो पलिटेकनिकआ बोसोरथामनि जायो गासै ओमफ्राय पलिटेकनिक खालामखांनायनि उनाव नोङो आरो गिदिरसिन बिनिफ्राय फरायबावनो इस्सा दङब्ला बा जेनेबा जाय बिथांमोनहा थाखाल खामायनो गोसो बिथांमोना बे पलिटेकनिकल मावनानैबो थाखाफोरखौ खामायनो हायो। आरो जाय बि ओ मा होनो बेखौ आरो गोजौ गोजौ थाखोआव फरायलांबावनो गोसो बिथांमोना ओ बिदिनो बिटेक फोरनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हायो बिटेकाव बिटेकाव जोङो गा ओ मोननै रोखोमै एडमिसन मोननो हायो। अबेबा अबेबा कलेजाव जोंनो माने जाय जाय बिथाङा पलिटेकनिक फरायदों बिथां ओ बिथांनो डाइरेक्ट सेकेण्ड इयाराव एडमिसन होनाय जायो बिथां अबेबा अबेबा कलेजावल होयो बिदिखौ गासिबबो होआ। जो ओं खिन थु नोङो जेनेबा बिदि पलिटेकनिक फरायखांनानै नोङो ओ बिदिनो एन आइ एन आइ टि ट्रिपल आइटि बा आइ आइटि बेफोर बायदियाव थांनो गोनांब्ला नोङो बे जे जे इ एगजामखौ होफिननो मोननाय खाबुुआव खा बु मोनो आरो जिहे तु नोङो बे जे इगजामखौ होनोब्ला बिदिनो क्लास टुयेल्भ कुवालिफाइ जानाय जानांगौ माने क्लास टुयेल्भ पास आउट जानाय जानांगौ। पिसि एम साबजेक्ट लानानै बेबो साइन्स ट्रिम निफ्राय जिहेथु जों बे खौ होनो मोनामोन खिन्थु दा जोङो बेखौ ओ पलिटेकनिक फरायनायनि जाउनाव जों बे खौ होनो मोननाय जाहैयो आरो औ।
नोंथांनिफ्राय मोनथिनानै ओं ओं ओ दे। नोंथां गोजोनथोंसै।
औ औ दे।